हेल' हेल' अ नों थाङा खोनाबाय ना? औ खोनादों नोंथां थ' नों थांखौ नोंथाङा दा फ्रिदा?
औ
औ थ' नोंथांजों आङो फरायनायनि सोमोन्दै एसे टपिकआव लायरायनो हागोन दा?
औ रायलायनो सावरायजागोन दे नोंथां।
औ थ' नोङो फरायनाय मानायनि बारियाव नोंथाङा मा सानो?
ओरैनोथ' ओ जोंना फरायनाय होनोब्ला जोंना फरायनाया उन्दैनिफ्रायनो जोङो फरायबोयो आरोना नोंथां। फरायनायनि होनोब्लाथ' जोंना फरायनाया गोबां गोनांथार जिउआव लेखा रोंनाय बा फरायनायफोरा जोंनि जिउआव जोबोद गोनां होननानै आं सानो आरो थिग बेबायदिनो बेफोरबायदि रोंगौथिया गैयाबा जोङो मानसिजों बा रायलायनाय मानाय जोंनि जिउ खुंलांनायाव गोबां गोब्राब जायो होननानै आं सानो आरो
औ औ
नोंथाङा
ओ फरायनाय लिरनायाथ' जोंनि जिबननि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट जोङो जोङो इडुकेसन गैयाबा जोङो बे खामानि गुबुन खामानिखौनो जोङो मावनो हाया। जोङो इन्दिपेन्डेन्ट जानो हाया जोङो जोंनि थाखाय कोरियार लामा दिरूननो हाया जायो ओंखायनो इडुकेसना जोंनि थाखाय बेराद इम्परटेन्ट आरो बेराद गोनां जिनिस मानोना जोङो जोंनि लाइफाव माबा मोनसे खालामनो थाखाय इडुकेसननि नलेजखौ नांगौ आरोना
औ औ
त' नोंथाङा मा सानोखि इडुकेसन जों इडुकेसननि लाइनाव अबे अबेयाव थांबा साबसिन जागोन
ओ जोंथ' आ जेब्ला उन्दै उन्दैनिफ्राय फरायनानै जोंथ' मेट्रिक आनजाद जाहैयो नङा होमबा नोंथां औ बिनि उनावनो जोङो जायखि जाया ओ जेब्ला कलेज लेभेलाव जोङो कलेज थाखोआव जेब्ला मोनहैयो होमबानाथ' जोङो ओ जेरै जोंना मोनथाम आयदा बयजोंबो मिथिजानाय साइन्स, कमार्स, आर्टस बेफोरबायदि थायो आरोना नोंथां औ थिग बेफोरबायदिनो जों गावबा गाव गोसो बायदि गावबा गावनि थांखिखौ गावबा गावनि सिमांखौ होसोनो थाखाय जों गावबा गाव गोसो बायदि बेफोर आयदायाव बाहागो लानाय जायो आरोना थिग बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरखौ फरायालासेनोबो जोङो डाइरेक्ट जों लाइनावबो थांनो हायो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो मेडिकेल लाइन बा सोरबा इन्जिनियार डक्टर बेफोरबायदि गावबा गाव सिमां थायो नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदिनो ओ गावबा गाव गोसोबाय दि बा गावबा गावनि खाबु बायदि न'खरनि मुलाम्फा जानाय बायदि जों गोसो बायदि बेफोराव मुं थिसननानै फरायनो आखाइयाव लानाय जायो आरोना थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो बिनि बागै मा सानो
इडुकेसनाव फरायनायाव मेर ला लाइन दङ जोंनि गोसो हिसाबै जोङो बेयाव थांनो हायो जोंनि एभेबिलिटिनि था एभेबिलिटिनि हिसाबै जोङो थांनो हायो अबे लाइनाव जोङो बांसिन गोसो दङ अबे लाइनखौ जोङो खालामनो गोसो दङ अबे लाइनाव जोङो जोंनि फिउचार कारियारखौ बानायनो गोसो दङ बे लाइनाव जोङो थांनो हायो मेरला लाइन दं गुबुना जेसेखि मेडिकेल लाइनाव इनट्रेष्ट दङबा जोङो आनजादफोर होनानै बेयाव हाब नो हायो जोङो इलेक्ट्रिसियान टेकनिसियान बिनि लाइनाव हाबनानै हायो गुबुन दस्रा आनजाद इगजाम होनानै
औ
थ' नोंथाङा मा सानोखि बबे फिल्डआव थांबा बांसिन इजि जागोन
ओरैनोथ' ओ दाथ' ओ जों आं फरायना मोनबोनाय बायदिब्ला आंनि बायदिब्ला जोंनि ओ बांद्राय जोङो डक्टर बा नार्स नार्स आं दा नार्सखौनो लाबाय बुंनो थाङोब्ला ओ नार्सआवथ' जोंना नार्सआ फरायखांनायनि उनाव जोङो जों गोसो बायदि बा बेयावनो जोङो जों जोंनि दाब दाब एरिया जोंनि खाथि खाला जायगायावनो जोङो। मावनानै थानो हायो नङा होमबा नोंथां औ औ बेफोरबायदिनो जोंनि न'खरनि न'खरनि मानसिनि बा जोंनि न'खर जोंनि गामि एरियानि बा ओनसोलनि खाथि खालायावनो जोङो मावनानैबो थानो हायो। जेब्ला जोङो नार्सिंखौ फरायखांनायनि उनाव बेखौनो आङो सानो आरो नार सिंखौ मावनाया मोजांसिन होननानै मानो होनबा न'खर गामि एरिया माबा मोनसे जाब्रबबाबो जों थांलाय फैलाय खालामनो हानाय हिसाबै आं बेखौ साबसिन सानो आरो औ बा नों थांनि ओ ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो सोलोंथाइनि सोलोंथाइ लानो थाखाय आरो फरायसालिफोरा गंबेसे दं नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा मोजां फरायसालि बेफोरबायदि?
ओं नोंथाङा कुइसनखौ रिपिट खालामफिननो हागोन
औ बेफोर नों नोंथांमोननि ओनसोलाव माने नोंसोर नोंथांमोननि खाथि खालायाव आरोना बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ लानो थाखाय मोजां फरायसालि दङ बा गैया बेफोरनि बागै आं सोंदों आरोना
ओ थ' गुबुन गुबुन आजारनि थाखाय जोंनि एरियायावबो मेरला मोजां मोजां इन्स्टिटिउसन दङ। ओम इसे खि मेरला प्रिमियाम कचिं इन्स्टिटिउट जाबाय आनजादनि थाखाय बिथांङा बिथाङा गावनि गोसो हिसाबै इन्स्टिटिउटखौ चुस खालामनो हागोन आरो
औ औ
बिनि हिसाबै ओमफ्राय बिनि हिसाबै नोङो नोंनि फरायनायनि लाइनखौ चुसबो खालामनो हागोन नोङो बिथाङा
औ
बिथाङा जेसेखि आनजादाव बिराद मोजां मार्क लाखिनो इटसा दङ गोसो दङबा कचिंखौ जएन्थ खालामनो हायो बाट आंनि पार्सनेल अपिनियन बा नोंथाङा गाव गावाबागावबो फरायनानै गुबुन गुबुन आनजादखौ क्रेक खालामनो हायो।
ओम ओम बेफोरबायदिनो जोङो आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों बा सोलोंथाइखौ दोनथ'नानैबाबो आरो जों गोबां खामानिबो मावलांनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ
औ बेफोरबायदिनो आरो नोंथाङा मा मा मावलांनो हायो होननानै नोंथाङा सानो
जोङो जोंनि लाइफआव बिराद नोंथाङा कुइसनखौ रिपिट खालामनो हागोन
औ बेफोरबायदिनो जोंथ ओ बा जोङो मेडिकेल लाइनाव फरायनानैबाबो आरो जों डिग्रिबो लाफानो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ आइफोरनि सायावथानाय एसे फोरमायना होनो हागोन नामा होननानै सोंदों आरोना
अ डिग्रि डिग्रिया जा बाय फर इयार्सनि फरस इयार्स समनि मोनसे कर्स डिग्रिया
औ।
बेयावबो मेरला आलदा आलदा लाइन दङ' डिग्रियावबो।
औ।
नों बिथाङा जेसेखि आरो गाहाय गोजौ आरो गोजौ डिग्रिखौ पारसिउ खालामनो गोसो दङ'बा डिग्रिखौ गारना नैबो गोजौ डिग्रियाव थांनो हायो। जेसेखि मेडिकेल लाइनखौनो होन मेडिकेल लाइनावबो मेरला लाइन दङ'। एम बि बि एस जाबाय बि डि एस जाबाय फिजिअ' थेरापि जाबाय मेरला गुबुन गुबुन लाइन दङ'। गोसो हिसाबै चुज खालामनो हागोन आरो मेडिकेल लाइनाव बेल' नङा टेकनिसियान, नार्स, रेडिअल'जि बेफोरबायदिबो लाइन थायो ना
अ अ
त' नोंथाङा गावनि प्रिफारेन्स हिसाबै चुस खालामनो हागोन।
औ।
नोंथाङा मा नोंथाङा मेडिकेल लाइननि जेसेखि नोंथाङाथ' गावनो मेडिकेल लाइनाव दङ' ना। नारसिं खालामनो त' नों थाङा मेडिकेल लाइनखौ मा नोजोरजों नायो?
आंथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि मेडिकेल लाइन बा ओ दा आं नार्सिंखौनो बुंबाय नार्सिङाथ' ओ सासे डक्टरनोथ' नार्सनि गोनांथार। नङा होमबा नोंथां?
औ।
सासे डक्टरा ओ बा आं अपारेशन थियेटारखौनो अपारेशन खालामनो थाखायथ' बेयाव नार्सिंनिबो गोनांथि जायो। नङा होमबा? बेयाव सासे डक्टर आल' जा जगार नांगौ बेफोरखौथ' सा डक्टरा लाजोबनानै हारसिं खामनो हाया। बेनोथ' जा जगार नांगौ बेफोरखौ होनो थाखै नार्स नि गोनां जायोबा मेडिकेलाव ओ ड क्टराल'सो डक्टराथ' गावनि खामानिखौल'सो मावबाय नङा होमबा। जाखिनि बे नायनांगौ बा अपारेशन खालामनांगौ बा मानांगौ बेफोरखिनिखौथ' बे खामनानै थांबाय बेनि उनाव नार्सिङा ओ नार्स फोरा बे बे बेरामिखौ जोथोन लानाय गासैबो दायथ'आनो बेनि उनाव नार्सनि जाजोबो नङा होमबा नोंथां। बा सासे बेरामिखौ माबायदि जोथोन लानांगौ मा समाव मा खामनांगौ मा समाव माबे मुलि खौ होनांगौ बेफोरथ' गासैबो नार्सनि आखाइआवसो जाजोबो नङा होमबा नोंथां अ मोनसे देहा फाहामसालियाव नार्सिंनि जोबोद गोनांथार ओ जेरैखि ओ जुदि बेरामि फैयोब्ला बिनि थाखाय जा मुलि हरनांगौ बेफोरखौथ' नार्सफोरासो हरनांगौ नङा होमबा नोंथां डक्टराथ' बेनो लिरनाल'सो हरगोन बेखौथ' नारस आरो हरनांगौ औ बिनिखायनो जोंनि जिउआव नार्सआ नार्सिजों फरायनानै जुदि नोङो मेडिकेल लाइनाव मोनहैयोब्ला बा बेफोरबायदि मावनानै थाहैनो हायोब्ला बेयो बांद्राय खस्थ'नि खामानि नङा होननानै आं सानो आरो।
ओ जोबोर मोजां नोंथां। बेनिफ्रायनो जोंना समा जोब्बाय। उनाव रायलायफिननाय जागोन।
औ
दे होमबा।